औउ
औ हेल'
खोनायाखै
औ खोनादों औ
खोनायाखै उ
खोनादों।
मा खालामदों।
ए नै दं जाखोनानैहाय ओरैनो नोंहालाय
मा ओंख्रि जाखो
दालिसोमोनलै ओमफफ्राय ना एवनाय नोंस्रलाय
ए जोंहाबो बेनो दालि जहल आलु फाजाासोमोनलै मा मोननो रादा बादियावलाय ना
औ बोथोराबो अखा अखा हाबायना।
बथारामाबाददि नोरसिनसिं दासान्दि
बिदिनो अखा हा लायोखान नंलाय अखा अखा हास्रबाय थायो फुं समाव नोंसिनिथिंलाय
जों थेबायायो बिदिनो दासान्दि माबानि बोथोरानो हालाय दुंलाय हालाय दुंलाय
उ
अखा हानानै होदोंमोन दहाय फुङावबो जा मोजां हाना होदों माने बोरि बोरियाव माइ गायनो। मानि
उ उ सुबिदा जादों ने
औ सुबिदा जादों माने बे मा होनोमोनलाय बे बोरै बोरै गायनायफोराथ' थालांजोबदोंमोन ना माखासे हाख'आ हाख'आ जादोंना बै साननैसो सानदुं बिराद खारान होननानै
औ औ
बे बोरै बोरैया दै मोनस'यैफोरा
ओम ओम
बेफोरखौ गायनो बिराद मोजां सुबिदा होदों जोंहाबो दहायसे मोजां दै थानानै गायनो हादों आरो मोजां मोनदों हा
बुरिमोन नामा एसे
बोरै मानि एसे बाला स होया आरो माने दैफोरानो थाया थाया माने दसेनो जोबो आरो गाम अखाङो ओमफ्राय अखा हाबा एसे थाब थाब थाब थायो आरो माने दैखौनो लाखिस आरो हाया हा
ए थाब थाब सेकथाबो होननां हाया
औ दैखौनो लाखिया माने
औ बिदिनो अरथेयो बिदिनो जोंनाबो दाखालि एखेबारे बोरैब हानो फिथर फिथर हास्रावनो बोरै बिदि जाखोथाय
ह दैफोरा अबलनानै नसिनसैाबो
बेयालाय मोजाङानो देग्लाय सुबिदा जादों एसे थांनाय बोसोरनि बादै जाद्रासै
गायनो मानो देग्लाय एसे मोजां मादि मोनदों आं बोथोरखौ थांनाय बोसोरनिफ्राय साबसिन मोनदों आङो।
उम देग्लाय मोजां सुबिदा बयनोबो गायनो सान्स होदों सुबिदा होदों। बोसोरनै बोसोरथामसो जाखायोमोन ना मोजां गायनो मोनैानो अखाया बिदिनो। मोजां हाना होयिया‌।
उम खरान खरान' जाबाय थादोंना दासान्दि माबा बै बोसोर माखासेफ्राव देग्लाय
औ
थां
गायनायफोर हा
मा होनदों?
खोनायाखै।
खोनायाखै आं मा होनदों?
ए बालाफोरसो जागोन नामाथाय होनदां आं देग्लाय।
बाना
खोनाबाय? खोनादों?
औ खोनादों औ।
ए गायहोखां आरिखां देग्लाय गायनोलाय मोजां जादोंमोन होनदा आं ओमफ्राय नै दा जोबनायावसो बानाफोर जाहैगोन नामा होनदां। बोथोरफोरखौ नायनानै एसे बोरैबा बाना जागोन बायदि मोनगासिनो आङो।
उम बाना गिदिराथ' जायाखै दाबो खनसेबो मोजाङैनो।
उम बाना गिदिरथ' जानाया जायाखै उन'फोरावसो जागोन नामा। थाइ माइफोरा लस जाजोबबा बोरै जानांगौजाखो।
जिखुनु एसे माइया गायनानै एसे सोमखांबा बारा माबानाय नङा साननि गोबावथार लोंमहाबनानै थाबासो गिनांगौ।
बेेनथन देर बाथ' दैबो जायगाफोरना गायजोब गायजोबथारबायना जोंथियाथ' गायजोबथारबायानो बांसिनानो हाब फ्रामजोब्बायानो मे बोथोरा माबा नालाय बांद्राय दैबो होआखै खरानबो होआखै नालाय माने नांगौखिनियाव दं नालाय बोथोरा गेजेराव।
औ औ
बेनिखायनो माने गायनानै लाखाजोब्बाय आरो।
उम साननैसो दुंलायबाय हालायबायनाय आरामनो।
फोरबाबो गायनो बोरैबा थाब थाब सुबिदा होदो आरो देग्लाय बेखायनो थाब थाब गायदोंमोन जों जोंनिथिंजायहाय ओमफ्राय उनावसो मा जागोनथाय मिथिला आरो।
उम उम बेनोथ' आरो उनावहाय थैयोब्ला खोथियाबो मोना माबो मोना। जारला जागोन हो
मा?
ए उनावहाय गायखांग्रोमोन थैयोबा होनदां खोथियाबो मोना। उनाव होनदां गायखांजोबनानै थैयोब्ला खोथियाबो मोना माबो मोना जायो ना गायखांजोबबा।
हम
खोनाखै उम उम
नोंसिनिथियालाय गायखांजोब्बाय नामा होनब्ला?
गायखां सोरबा सोरबा गायखांबाय ओमफ्राय सोरबा सोरबा बिदिनो इसे दंबावो। गायलाबाय होमबाबो जोबद्रायाखै एसे एनै दंबावो।
उम। नोंसिनालाय?
जोंनाबो दंबायो दब्लायथामसो दंबायो खोथिया थिलिजों माजों। खासिया जानांगौ दं एसे जोबथ'वाखै दाबो। नोंस्रा गायजोबबाय?
जोबथ'वाखै?
ओहो। नोंस्रा गायखांबाय?
ना बब्ल' बाब्ला खोनादों मोजां खोनायाखै माहाय दं नोंलाय?
न'आवनो दं। मोनाब्लाथाय बिदिनो नेेता एसे
बब्ल' बाब्ला खोनाजोबबाय हा?
खोनादों।
मायाव दं?
न'आवनो दं। खोनायाखै?
अब खोनायाखै बबल' बाब्ला जाजोब्बाय। हा?
खोनादों।
सोरनिखौ खोनादों आंनिखौ?
औ खोनादों।
नोंनिखौलाय माथो बांद्राय मोजां खोनाफैयाखै दासो खोनाफैदों।
उम।
बब्ल' बाब्ला बब्ल' बाब्ला होनलाजोब होननाय बायदि।
ओम। नोंस्रा गायखांबाय नामा होनदां?
ए जोंहा दहायसो आग लाजेनदों हा गोजौखौ अखा हानायखाय।
ए ओम ओम।
माने हाया एसे बोरिमोन नालाय बेखौहाय गायजोब गायग्रोबाय आरो।
औ औ।
माबाना अखा गैयाबा गायनो जारला जागोन ना आरो दैफोरखौबो थाब थाब माबायोना बियो सोबखांजोबो हाया एसे रानस्राव साइस माने बाला सायो आरो। थाब थाब बोथारो दैखौ माने दैयानो थाया अखा हायाबाथाय‌।
ओम ओम।
माइआलाय जानाया जायो जाद्राय नङा दै दै उम दै दैखौ थाब थाब बोबाबो मायालाय जानाया जायो आरो मोजां मोनो स्र' स्र' मोनो।
उम।
बेबायदि आरो माने थगाया आरो माइखौ।
उम।
दलाफोरनिफ्राय साबसिन जाबावोसो बेयाव रग' रग' मोनो आरो हा?
नोंस्राथ' खासियासो गायजोबखायो ना बांसिन आरो।
औ खासियासे गायदों दहाय फुबाय माबा दहाय फुङावबो गायबाय ओमफ्राय बेलासियाव फुबाय आरो गाबोन फुसिन फुसिन फुसिन फुसिन फुनानै लाखानोसै ओमफ्रायो माबानोसै खनसेनो हाजिरा होनानै गायसै साननै लायोना सानथाम लायो लाथोंसै।
उ उम उम। गायखांबानो थारला जायोना आरामनो।
औ गायखांबासो थारला जायो।
उम।
नोंस्रा
जोंनाबो गैला एसेल'सै खासिया थिलि ओमफ्राय ओरै दब्लायसे दं खासिया जाबावनांगौ एसे ओमफ्राय खोथियाथिलि दं दब्लाय ब्रैस दं खोमा एस फिसा फिसा मथा मथि बिगासेनि जख'।
मथा मथि मानै गायनांगौआ
औ गायबावनांगौ दंआ।
बिगासे
औ।
हाबोन ना होमबालाय साननैसो लागोन आरो बे सानसेबा साननै।
उम देग्लाय दै मेरलाना एसे न'आवहायनो
ए दैया देग्लाय मोजां थाबाय थानायखाय होनदां न'आवनो एसे गायनो हादों ख्रेब ख्रेबनो।
औ जोब्बायानो होनोमबालाय नोंस्रा जांख्रा जानोसैयानो मालाय।
उम।
खासिया फुबानो जाबाय आरो माने फुनाय सानसे लादो ओमफ्राय गायनाय सानसे
माइआनो एम्फौ जागासिनो दंलै दाबो। खोथियाव दाखालै जादोंमोन खोथियाव जादों ओमफायो दा गायखानायाव जाफैलायबाय।
ऐ मुलि सारनानै हो।
खोनाया।
मुलि सारनानै हो होनदां।
सारदोंमोन दाखालि औ ओमफ्राय दा बे खासियावनो जादोंमोन ओमफ्राय बेवहायबो खोथियावबो जादोंमोन गुफुर गुफुर जालायनायनिफ्राय खारबायमोन आरो ओमफ्राय दा बे गायनायावबो जाहैलायबाय दैयाबो राना ना मानि
थाय सारजोबनांगौ मोनसेयाव सारनानै मोनसेयाव दोनबाथाय ओरै बारस्लायो
बेयाव जाहैथ'वाखैमोन मानि ओंखायनो
उम होनबालाय दा बास्लायलांबाय बेयाव।
उम बारस्रायलांबाय दै फोराननानै एसे स्ल' सारनो मोननांगौमोन।
औ देदब्रा
दैयाबो हनै देरसिनगासिनोसो देरसिनो ना।
हा
एरियाबो देरसिन देरसिन दंसो होनदां दाखालिसो रानबायमोन।
ऐ।
अखा हाबथाय देरसिनो।
आरो
हो।
उम। थाबाय नालाय होनना
औ अखा बोरै देरसिन औ।
उम अखा हानायखायनो नेटफोराबो बोरैबा फ्रब्लेम फ्रब्लेम जाग्रा जाबायनदां।
उम। उम बिदिनो जादों दहाय फंङावबो नाङाखै आंना आं इउटुब नायनो नागिरदोंमोन दसे गैया जाथ थाराखै मजाङैहाय थाब थाबाय थादों।
उम।
आङानो थाबथा थाबथा जादों।
दे होमबा दोनथ'नसै।
औ दे ओं।
उम।